औ नोंथां मोनदोंबा नोंथां
अ खोनादों आं खोनादों नोंथाङाबो खोनादों ना अ दा नोंथांङा फ्रि दं नामा
अ नोंथां फ्रियैनो दंङो नै नोंथां
अ आदसा आदसा आंङो दा एसे बाथ्रा सावरायनो नागिरदों नोंजों
औ नोंथां औ सावराय जागोनथां
आंङो माने माइ गायनाय बोथोरनि सोमोन्दै एसे रायजलायनो नागिरदों आरो
औ नोंथां सावरायजागोन
दे होमबा जागायनि ना
औ नोंथां जागाय जासिगोन
दासान्दि नोंथांमोनथिं माइ गायनायफ्रा हाजोब्बाय नामा
औ नोंथां बेबायदिनो दो जोबोद खस्थ'यैनो गायजोबबाय गायजोबनायनि थांबाय नोंथां
ओं ओ ओ
अ दैज्लां बोथोरबाबो नोंथां अखा गैदो मानसिफोरा जोबोद ख खस्थ' जादोंमोन नथां ओमफ्राय बेरिसा ओ थौ हानि हाफोराथ' गायजोबनो हादों बे बोरिसानि थ नोंथां दै गैदो खायफा खानि मानसिफोर दै थिखांनासो दैखौो मेचिनजों थिखांनानै गायनाय जादों नोंथां जोबोद खस्थ'यै गायदों
उम खस्थ'थ' मोनबाय होनबा
औ नोंथां खस्थ' जोबोद खस्थ' जादों नोंथांमोननिस बेबायदिनो ज जादोंनामा नोंथां
ओं जोंनावबो खायफाफ्रा बिदिनो जादों अखाया माने हादोंबाबो समाव बिदि थायाखै नालाय दैया
औ औ नंगौ
ओ नोंथांमोनथिजों बे दैनि माबाफोर सुबिदा दं नामा माइ गायनायफ्रावहाय
नोंथांनि जोंनिथिम बिहाय बिजा दैनि सुबिदा जिबायदि बिदि जेबो गैया नोंथां जाय हायो बेबायदिनो जे फुख्रिनिफ्राय औ फुख्रिनिफ्रायनो मेचिनजों थिखांनानै गायनो नागा जायो नोंथां
औ औ औ। उम।
नोंथांमोनजों बेबायदि दंङ नामा नोंथां?
औ औ जोंथिंबो बिदिनो जायो बे दैसाफोरनिफ्राय मेचिन सालायनानै थिखोनानै दैखौ गायनाय जायो आरो बेबादि ओफ्राय ओरैनो नोंथांमोनथिं मा मा माइखौ गायनाय जायो।
अ नोंथां जों जा बेबायदिनो जोंङो नुनो मोननाय हिसाबै रनजित गायो। बिनो रन्जित, मासुरि,
औ।
बेबो जोबोद आलदा आलदा माइ दोगोन ना नोंथां। बेफोरबायदिखौ दा जोङो नामखौ बुंनो बावगारलायलांबाय। नुनो मोनदों बेबायदिनो जोबोद। आलदा आलादा नामनि माइ गायनायखौ नोंथांमोनजों बेबायदि नुनो मोनदों नामा नोंथां।
औ औ औ माने मिथिनो मोनलाय लांला। मा माखौ मा मा नाम होनो आंथ' ओरैनो रनजित हिसाबै मिथिगौ बेखौल' बेम माइ मा माइ नंङा होमबा बेफोरो दा नोंथांमोनथिंलाय मा माइखौ गायोना गायला दानिया?
मा माय गायो नोंथां बेबायदि हा गोथौफोराव मानसि खायफा हानायफोरा बिदिनो गाव औ औ गाव जानो आन्था होननानै गायना लानाय जायो नोंथां।
औ औ।
नोंथांमोनिजा बिदिबो नुयोना नोंथां।
औ औ जोंथिंबो बिदिनो खालामो जे जायगायाव माने खुलाहा नङा होमबा?
औ।
आरो एसे गदायहै गायजानाय।
औ औ।
बेफोरबायदि जायगायावहाय खासिया खालामनानै बे माइमाफोरखौ गायनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
दा नोंथांमोनथिं माइब्रा माइखौ गायना गायलिया
गायो नोंथां गायो।
गायला
औ नोंथांमोनजा बेबायदिया आगोल जिबायदि मोसौ हाल मोसौ हालुवाफोरजों औ मोसौ हालुवाफोरजों हाल एवनानै जे गायोमोन। दा बेबायदि नुनो मोनगोन ना मोनला नोंथां।
बे नों मोजाङैनो सोंदों ओरैनोथ' दा। खायफाफ्रा गायो जायफ्रा माने हा एसेल' गायो नङा होमबा? से बिघा नै बिघा बिदि गायनायफ्रा मोसौजोंनो दाबो गायो आरो।
औ।
दा बेनिफ्राय जायफोरा आरो बुरजा गायबाय बा बिघा जि बिघा बिदि गायोब्ला माने ट्रेक्टरफोरजों पावार टेलारफोरजों गायनाय जायो आरो। हालेवनानै नोंथाङा मा माइरंखौ जानो साबसिन मोनो?
नोंथाङा आङो रनजित माइरंखौनो जाना साबसिन मोनो नोंथां।
नंगौना आंबो बेखौनो साबसिन मोनो।
औ
ओम नोंथांमोनथिं
औ
मा माइखौ बांसिन गायो
नोंथां जाय बेखौथ' बुंनो हाया नोंथां जाय खायफा खानिफोरा जि माइखौ जै माइरंखौ जानांगौ जानाङो बेखौनो गायनानै गायनानै जाहैनो थांगोन नोंथां
सैथो जोंथिंबो बिदिनो नोंथां
औ ओम
दा माइ रनजित माइरंनि दामा बेसेबां दा नोंसोरनिथिं बेसेना
औ नोंथां बेथ' पाला एक्स' बिस थाङो नोंथां
से फारलायाव ना
अ से फारलायाव एकस' बिस एक्स' बिदिनो खायफाया बुरजा फानना बुजा फाननो हायिफोरा बिदिनो एक्स' होयो
अ
बे माइ माइ ना बे माइरं बानायखानायाव ना
अ माइरं बानायखानायाव नोंथां अ नोंथांमोनजों बिदिनो बेसेना सेबां नोंथां
ओरैनो जोंनियाव सेरसेयाव ब्रैजि रां खरि लायो दा रनजित माइरंखौ आरो
औ-औ-औ
दा माइब्रा माइरंनि दामालाय बेसेबां नोंसिनिथिं
माइब्रा माइरंनि दामखो नोंथाङा आं दा बायफेर मोनिनि दा बुंनो हाथ'वा नोंथां
नंगौना
औ नोंथांमोनजाय बेसे बिदिनो
जोंथिं बिदिनो बाजि द'जि सोलियो माइब्रा माइरङा उम माइब्रा माइरंजों जे जौ बिदै बानायो बेखौ मिथिगौना नोङो नोंथाङा
औ नोंथां इदि इनि इनि बागै आं मिथिया नोंथां
मिनथियाना
नोंथाङा मिथिगोबा एसे फोरमायना होलाय
अ बे माइब्राजों जौ बिदै बानायो मानि जेरै जोङो बैसागुफ्राव जौ बिदै लोङा होमबा
औ-औ नंगौ औ-औ नंगौ
उम-उम जेरै जुमाय सङो बिदिनो संनानै
औ
बेखौ दोनहाबनाय जायो आरो
औ
होमबा बे जौ बिदैया गोथाव जानोसै
औ दाथ' जौ बिदि होननाय लोगो लोगोनो नोंथां जोंहा औ नोंथां जोंहा बेखौ थ' जोङा जि आइ टेक जि आइ टेकबो मोनबाय नङा होमबा नोंथां
औ-औ नंगौ नांगौ जि आइ टेक जाबाय नंगौ सैथो बाथ्राखौ बुंबाय नों
बिबादिनो आरो माबायदि बानायो नोथां बिबायदिनो आरो माबायदि बानायो नोंथां बिबायदि ओ अ जौ बिदिखौ
अ जु बिदिया थारमाने बे माइरं संनाय बादि संगोन नालाय
औ औ
हम एसे एमाव एमाव थायोना
औ नंगौ नोंथां सिनायो
बेखौ जाहैबाय बै एंखुरखौनो देनानै बा माइरंखौ देनानै
औ
बै फिफां लाइफां जेरै बंफां राखेब बायदिसिना होआ होमबा
औ नंगौ
बेखौ देफानानै एमावखौ फोराननानै मा एमाव जाबाय ना
औ
एमाव बिनिफ्राय माइरं बादि संनानै बे एमावखौ सिफ्रुना होनांगौ आरो।
औ
जुमाय बानायोब्ला माब्ला दिनै बायदियाव सङोब्ला बा गाबोन बायदियाव बेखौ बोखांबाय आरो एमावखौ लगायनानै बेनिफ्राय मोनसे जायगा लानानै बर्थन बासनावबो सोना दोनबाय आरो बेबायदि
औ
दैहुफ्राव बा बाल्थिंफ्राव नङा होमबा?
औ
ओमफ्राय बे जौआ अखानायैबो लोंजायो आरो बिदै आव गयोब्ला खिनथु गोबाव दोनोबा मोजां जायो आरो गोजा आराम गोथाव गोदैनो बेबायदि जायो दा मिथिबाय ना नोंथाङा जौ
अ नोंथां मिथिबाय मिथिबाय मिथिबाय
आचसा दा बिनिफ्राय नोंथांमोनथिं माइखौथ' सौनो मिल नांगौ नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
ओम खाथि खालायाव मेलफोर दंना गैयामोन?
अ दङ नोंथां दङ खाथि खाला जोंहा बिदिनो ओ से किल'मिटार बा नै किल'मिटार थांना जोंहा मिलखौ मोनो नोंथां। आगोलथ' जिबायदि मिलबो गैयामोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ बेबायदि गावनो दिंखि ना होनोना नोंथां?
मा होनदों नोंथां?
दिंखि ना मा होनो नोंथां बेखौ आगोलथ' जि औ दिंखि खिदो दिंखि आरो उलारावसो सौनानै औ उवाल उवालाव सौनानै गावबा गाव मा जानोखो सौना लानाय जायोमोन नङा होनबा नोंथां?
औ औ
दाथ' बेबायदि मिलफोरावसो लांनानै खबसे लागैनो ओ बाजि किजि नङाबा बिदिनो द'जि किजि खायफाया खानै इदि लांनानै सौना लायो आरो नोंथां। गाव जानो आनथा नोंथांमोनजों बेबायदिनो मोनबा नोंथां
औ औ बेबायदिनो नोंथां औ। दा नोंथाङा मिथिगौ नामा बे माइखौ गायनायनि आगोल मा मा खालामग्रोनाय जायो?
औ नोंथां बेबायदि माइखौ गायनो आगोलावथ' जोंहा बि मा माबा माइखौ जोङो फोना लानानै बेखौ मा होनना बुङो
औ
खोथिया होनना बुङोमोनना नोंथां खोथिया औ इखो गाय इखो फोना दोनग्रोनानै खोथिया जाबा खोथियानि उनाव बेबायदि जोङो हाग्रा थैनाय हिसाबै जोङो हालेवना लाग्राय जायो नोंथां
औ औ
हाल एवनानै बा सैसे एवनानैथ' जाया नङा होमबा नोंथां इदि सैनै सैनै सैथामफोर हेवनानै मोजांनो
हाग्रा थैनाय बायदि जाबाथाय हाब्रुफोरबानो नोंथां एसे हेवनानै आरोबाव फिनसे एवबावनानै जोङो माइखौ गाय ना लानो हायो नोंथां
गोजोनथों दा बेनिफ्राय नोंथां मिथिगौ नामा बे खोथिया फोनाया मास मोनबेसेनि उनाव गायजायो
अ नोंथां बिदिनो से मास से मास मोनसे बा अ से दान से दाननि उनाव
औ से दान खावसे बेफोरो नङा होमबा
औ औ औ बेबायदिनो औ बेबायदिनो जों मिथिनो मोनो जे गोरलैबाथाय फुंनायाव माने जयो होननानै फ्राय माने दांनाय थाङा बि से दान बारबासो एसे एनै दांनाय थाङो
दे गोजोनथोंसै दे बिदिबा नोंथां समा जाबाय नै उननि समाव लोगो मोन फिनसिगोन गुबुन आयदायाव गोजोननाय थाबाय माइ गायनायनि बा माइनि सायाव सोमोन्दै रायलायसिगोन दे गोजोन्थों
गोजोन्थों